गोजोन फुंबिलिनि नोंथांनिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय नोंथां।
औ नोंथां आंबो गोजोन फुंबिलि नोंथांनिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिहरनाय नोंथाङा माबाफोर सावरायनो होननानै हरदों नामा?
औ नोंथां आं मोनसे गोनांथार बाथ्रा सावरायनो सानदोंमोन नोंथां नोंथाङा सम होनो हागोन नामा?
औ नोंथां हागोन दे
औ आङो गामिनि आरो नोगोरनि जिउ खुंनायनि सोमोन्दै फोरमायलांनो सानदों।
अ दे बिदिब्ला नोंथां फोरमायलांना होदो सुंदयै
औ जागोन नोंथां। गामिनि गामिफोरखौ ओ आनान गसाइ आरो नोगोरफोरखौ सुबुंफोरा सो सोरजिदों होननानै साननाय जायोमोनब्लाबो थारै गामि नोगोर मोननैबो सुबुङानो सोरजिनाय गोदो ओ सुबुंफोरा बुफायाव थाग्रा एबा गिदिंलाबायग्रामोन। उनाव गाहायै आबाद मावजेननो हमनाय लोगो लोगो सुबुङा गामि दानानै थानो हमो नोंथां बबे दैमा एबा बबेनि ओ बबेबा मोनसे बिलोनि सेराव ना फसल मोननाय मोजां जायगायाव गाहाय गामिफोरखौ ओ फसंनाय जायोमोन बेखौ मिथिखागौ नोंथां मिथिं मिथिंगानि अननायाव मिथिंगायारि समायनानि गेजे राव थादोंमोन दा गामिनिफोरा गोदो समाव नोगोर गैयामोन। लासै लासैसो बेखौ बेंखननानै थावनि खालामनानै नोगोर फसंनाय जाबोदोंमोन।
बोर सोदोमस्रिनि लोगो लोगो सुबुंनि जिउ खांनायनि रोखोमा सोलायबोयो आरो उनाव शिल्प' फालांगि ओनसोलखौ थावनि खालामनानै नोगोरफोरा जोनोम मोनो बेनिखायनो ङा गामिनि जौगा खांनायानो नोगोद नङा आरो गो गोग्लैनानै थानाय नोगोरानो गामि नङा गामि आरो नोगोराव फाराग दङ नोंथां गामिनि थागिरिफोरनि राङारि बिथाया ओ बिथाया जाबाय आबाद मावनाय आरो बेनि सायाव सोनारनानै न'खर सिशल्पनि सायाव ओ फंसे बाथ्राजों बुंनो थाङोब्ला बिसोर मिथिंगानि मोखां फारसे नायनानै थाग्रा नोगोरनि थागिरिफोरनि राङारि बिथा जादों बेथन बेफार फालांगि आरो खल कारखाहनिफ्राय जानाय मुलाम्फानि सायाव मिथिंगानि सायाव सोनारनानै गामिनि राङारि रैखाथिया नोगोरनि थागिरिफोरनिख्रुइ बांसिन थि गैयिसिन
बिनि जाहोनफोरखौ आं बुंलांगोन नोंथां बेनिखायनो गामिनि सुबुंफ्रा गावनि आथिङाव गसं नायब्लाबो नोगोरनि सुबुंनिख्रुइ निखावरिसिन मिथिंगायारि जाथाया गामिनि थागिरिफोरखौ जेसेबां गेरेब होयो नोगोरनि सुबुंफोरखौ एसेबां गेरेबहोनो हाया
बेखौ मिथिखायो नोंथाङा जोंनि हादराव दैबाना जेन अखा गैयि बांग्रि मावनाय बायदि मिथिंगायारि जाथायफोरखौ गुबै मोनसे नङा मोनसे जानाय नुनो मोनबाय थाखायो बेनि जाउनाव गामिनि सुबुंनि हालोदा जेब्लाबो गोरायैनो जाहैया सुबुं अन्जिमा बांनायानो होन नोगोर आरो शिल्प' फेहेरनाय सोरखारानि नङै फसंथान लामा सामा बानायनाया बायदिनि थाखाय आबाद मावग्रा हारा बाङाय जानानै फैबाय गामिनि सुबुङा दा दैमा बिलोनि ना हमनानै जानाय हाग्रानि बन दाननाय आरो लांदां फोथाराव मोसौ गुमनानै गाइखेर जानायनि लामायाव लामायाबो मा गोथे फैबाय दानि जुगाव दा गामिफोराव हान्था मेला सोलोंथाइ देहा फाहामनाय बायदिनिबो जेबो गाहाम राहा गैयाखौनो होननानै बुंजायो दासिमावबो गंसे गामिनिफ्राय गुबुन गंसे गामियाव थाङोब्ला दै हाब्रु गासोबनानै थांनांगौ जायो दासिमावबो गाहाम देहा फाहामसालि बेफोरबायदि गैयिखौ नुनो मोनो दोहोन थायोब्लाबो गंफा गामियाव गारनानै थांजानायखौ नुनो मोनो दोहोन थायोब्लाबो गामिनि सुबुङा एखमब्ला राहा गैयि जानानै दोहोन थाब्लाबो मा गामिनि सुबुंफोरा एखनब्ला राहा गैयि जानानै थायो मानो होनोब्ला बेवहाय सिखाव दाखार्ड बेफोरनिबो गिनो गोनां थायो नोंथां सोलोंथाइ गैयैनि थाखाय सुबुंनि गोसोफ्रा गाज्रि हुदा गाज्रि फोथायनायफोरनिफ्राय बारग'नो हायाखै ओ फंसे बाथ्रायाव बुंनो थाङोब्ला दानि सोदोमस्रिनि मोननांगौ सुबिदानिफ्राय गामिनि सुबुंफ्रा एंगार जानानै दङ नोंथां थेवबो मिथिंगानि उदां बार जोबनो गैयै समायना आरो सादा बुसा गोसोआ दाबोनो गामिनिफ्राय गोमोर लांजोबथाराखै एसेब्लाबो दिनैबो गामिनि सुबुङा ओ आमयो ओ भहेजाल गैयि माने मा होनना बुङो बेखौ मैला गैयै आदार जानानै बानायनाय नङै जिउ खांगासिनो थानो हादों गामियाव थाग्राफोरनिख्रुइ नोगोराव थाग्राफोरनि जिउ खांनायनि माना रासिन जौगासिननाय जानाय लोंनायानो होन गाननाय जोमनाय बेबायदिनो थानाय जेरावबो बिसोर साखोन सिखोन थायो आरो रंजानाय बाजानाय आइजें आयलाफ्राबो बि बांसिन गारि मथर बेफोरबायदि आरो बुरजा दा जोङो नोगोर आरो गामि ओनसोल बेबायदियैनो जोङो फारागथिफोरखौ नुनो मोनो दा नोगोरसि सोहोर नोगोर सोहोर आरो गामिनि गेजेराव आङो बेफोरबायदि फारागथि लाबोनानै जि जिउ खुंनाय बिसोरनि थाथाय बेनि सोमोन्दै आं नोंथांनो सुंद'यै फोरमायथिना होनाय जाबाय। ओ आं बुंनाय बादिनो नोंथाङाबो माबाफोर बाथ्रा नोंथाङा जायखौ रोखायै मिथिगौ बेफोरनि बाखै नोंथाङाबो फोरमायदो अननानै
हेल' नोंथां
औ नोंथां खोनादों ना?
ओ नोंथां ओ जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय नोंथाङा गावनि बेसेन गोसा बिबुंखौ बिबुंथिखौ होलांनायनि थाखाय आरो आंनो फोरमायलांनायनि थाखाय।
ओ नोंथां आं दा नोंथांनो ओ फोरमायनो सानदोंदि जोंनि बर'नि गुदिधोरोम बाथौ धोरोमनि मोनसे फोरबो जायखौ जों खेराइ फोरबो आरो गारजा फोरबो बे मोननैनि बागै आं नोंथांनो फोरमायनो सानदों। नोंथाङा खोनासंनो हागोन ना नोंथां? हेल' नोंथां खानादोंना नोंथां? हेल' नोंथां? हेल' खोनादों ना खोनायाखै नोंथाङा? खोनादों ना नोंथां? हेल' ओ दा आङो नोंथांनो फोरमायलांनोसै। खेराइ फोरबो होननानै बुङोब्ला जोंहा बाथौनिनो मोनसे बाहागो। जायखौ जों खेराइ फोरबो होननानै मिथिनाय जायो। बे खेराइ फोरबोआव जोंहा दौदिनिखौ नांगौ जायो। थ' दिनै न' गैयाबा खेराइ फोरबोआ जाया जुटिनि गेजेरजोंसो मोदैया गाखोनानै जोङो बे खेराइफोरखौ खुंनाय जायो। खेराइफोरबोव जोंहा माखासे दामग्रा देग्रा आगजुफोर नांगौ जायो। जेरै। ओ खाम, सिफुं, जथा, बेफोरखौ नांगौ जायो। बेजों लोगोसे जोंहा खेराइ फोरबोआव गोबां रोखोमनि ओ मोदायफोरखौ फुजिनाय जायो। जेरै- जोंहा खेराइ फोरबोआव फुजिनो थाखाय जोंहा गिबियाव नांगौ जायो बाथौ। बाथौनि साखाथियाव जोंहा माखासे ओ मोदायफोरखौ सिबिनो थाखाय बेरा दुमनाय जायो। बेयाव जिद'था मोदायखौबो खुलुमनाय जायो। नङाब्ला जिदाइनथा मोदाइखौ फुजिनाय जायो। बेयाव माखासे ओ बाथौ धोरोमाबो माखासे जोंहा मोननै खान्थिजों बुजिनाय थायो नालाय मोनसेया दाउसा थारनानै होग्रा, मोनसे बिबार जोंना बेहा गावबा गाव गुबुन गुबुन जानो हागौ। ओ होननायनि नेमफोरा आरो मोदायफोरावबो एसे खम बाराबो जानो हागौ आरो ना नोंथाङा। ओ बे खेराइ मोसानायाव जोंहा खेराइ फोरबोआव जोंहा ओ। बेलासिनिफ्राय लानानै अ थमलेट मानि जायो। जोंहा बेयाव माखासे खाम, सिफुं, जथाजों दामनानै मेथाइ खननानै माखासे देखोजों जोंहा बे खेराइ फोरफोरखौबो खुंनाय जायो आरो नोंथां। बे खेराइ फोरबो'खौ मानो खुंनाय जायो होननानै बुङोब्ला जोंहा माखासे गामिनि मोजांनि थाखाय नङाबा मोनसे न'खरनि गावबा गाव न'खरनि मोजांनि थाखाय आसा खालामनानै बे खेराइफोरखौ खुंनाय जायो नोंथां। बे खेराइ फोरबोनि गेजेरजोंनो जोंनि न'खरनि एबा रायजोनि माबाफोर गाज्रि जागोन नामा एबा गाज्रि जादों नामा बेफोरनि सोमोन्दै जोंहा मोनथिनो मोनो आरो। आरो जोंहा गामिखौ रैखा खालामनाय न'खरखौ रैखा खालामनाय बे खेराइफोरबोजों जायो। बे खेराइ फोरबोआ गुबैयै जोङो माखासे जोंनि मोदायफोरखौ लिंहरनानै दौदिनि गेजेरजों जोंनि मोजां गाज्रि बेखौ फोरमायथिनाय सोंनाय जायो आरो बे दौदिनि गेजेरजों मोदआ गाखोफैनानै जोंनि जोंखौ बोसोन होलाङो आरो जोङो बोसोरसेयाव मा बायदि खामानि मावलांनांगौ एबा मा खालामनांगौ बेखौ फोरमायनानै गालाङो आरोना नोंथां। बेजों लोगोसे जोंहा खेराइ फोरबोखौ जोंहा जिद'था रोखोमनि माखासे मोसानायजों खेराइ फोरबोखौ खुंनाय जायो। बेयाव जोंहा दौदिनिथ' नांखागौ। बेजों लोगोसे दौरि नांगौ बेजों लोगोसे अजा नांगौ जायो आरोना नोंथां बेजों लोगोसे गोबां गामिनि मानसिफ्राबो जोंहा बे खेराइफोरखौ थाफानांगौ जायो आरोना। दा बे खेराइफोराव गोबां रोखोमनि हाबा थायो। बेजों लोगोसे जोंङो गारजा गारजाफोरखौ गारजायाबो मोनसे बर'नि बाथौ धोरोमनि एंगाहायै फोरबो। बेयाव जोंहा खेराइनि मोदायफोरबायायदिनो जों बेयावबो मोदाय होनाय जायो नाथाय बेखौ जोंङो ओ गामिनि एसे गोजानाव बाहेरायावसो होनाय जायो। गारजायाबो जाहाथे जोंहा बाहेरानिफ्राय
गाज्रि मोदाया हाबफैनो हाया। बेखौ नोजोर होनानै जों गारजा फुजाखौ खुंनाय जायो। गारजा फुजायाव जोङो माखासे फारसेथिं हास ओ बर' मोदाय आरो हारसा मोदाय बेखौ सिबिनाय जायो। हारसा मोदायाव जों फारौखौ सिबिनाय जायो। बर' मदयाव जों दाउसा फोरखौ हानानै सिबिनाय जायो आरो ना नोंथां। बेजों लोगोसे जोंहा गारजाखौ गारजानिफ्रायनो जोंहा ओ लोखि बोखांनानै लाबोनाय जायो। आरो बेखौ जोंङो गावबाागावनि न' न'मा न'आव सोफैनानै लायो। बेखौ जोंङो लोखि माइनाव बोखांनायबो होननानै बुंनाय जायोमोन। ओ बिनि गेजेरजों जोंहा गारजा फुजाखौ गाजा गोमजायै जायै लोंङो